हेलौ नोंथां।
अ ओ गोजोन ओ मोनाबिलिनि नोंथां नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नों
नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादों नोंथां हेलौ
औ नोंथां औ नोंथां
औ ओ खोनादों नोंथां। हेलौ खोनादोंना नोंथां औ औ गोजोन फुंबि ओ औ खोनादों गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम ओ गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो।
अ उम नोंथांजों आङो ओ बर'फोरनि मोनसे मुंदांखा ओ जा फोरबो बैसागु फोरबो बिनि सोमोन्दै ओ एसे दसे सम नोंथांजों सावरायनो हागौमोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा सावरायजागोन।
औ औ औ औ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गाजा गोमजायै ओ बे बैसागो फोरबो बेखौ ओ खुंबोगासिनो ओ बैसागोखौ जोङो मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों ओ ओ बैसागो आरो आंखाल बैसागो आरो आंखाल बैसागो जायखौ काति बैसागु होननानैबो जोङो मोनथिना मोनो आरो मोनसेया जाबाय ओ मागो बैसागो बेनि गेजेरावनो फार्स्टयावनो जोंनिया बैसागो होनोब्लाथाय मोसौ थुखैनाय होननानै जोङो ओ गिबियाव गिबि सानखौ फालिनाय जायो बे मोसौ थुखैनायनि सोमोन्दै नोंथाङा ससे आंनो ओ गुसुङै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां मोसौ बैसागो बुङोब्ला जों बैसागुखौ बैसाग सैथ्र'दाननि ओ लास सान लासनिफ्रायनो जों फालिनाय जायो
औ औ औ नंगौ
बिनिफ्राय जोङो बे मोसौ मो अ मोसौ बैसागुआव जों मोसौखौ थुखैनाय जायो बेवहाय मोसौ थु बेनि थाखाय जोंनो लाव फान्थाव हालदि गेलिटिनि गोनांथि जानानै फैयो बेवहाय जों मोसौखौ थुखै दिनै थुखैनो लांनायनि सिगां जों बेवहा ओमहाय ओ ओ थौ लगायनानै मोसौनि मदद होनाय जायो ओ बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ दैमा एबा हाखराव सैना लाङो एबा खायसे खायसे फुख्रियाव थुखैनाय जायो ओ बेनिफ्राय मोसौखौ थुखै फैनाय समावहाय जोङो बे जा जोंनो न जोङो मोसौ थुखनाय समाव ओ नांगौ जानाय लाव फानथाव दिगिलिथिफोरखौ जोङो बे मोसौ थुखैनाय समावहाय मोसौनि
ओ बाहायनाय जायो आरोना
थुखैखांनानैहाय आरो बेवहाय ओ मेथाइबो खननाय जायो बेवहाय जों मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो ओ मोसौखौ जोङो उदाङै एगारना होनाय जायो जाहाथे बिसोरो गोसोबायदि गां सो जानो हाथों होननानै बेनि ओमफ्राय ओ बेनिफ्राय जों मो सौनियाव बे फथा फोनायनायनि जाहोनानो जाबाय जेब्ला ओ मोसौनियाव फथा फोनो अब्ला बेवहाय फाग्रा सिख्रा बायदि ओ महरनि नुयो अब्ला बेवहाय मोसा लख्राफोरा दा जाथों जानो दा हाथों एबा गिनानै खारथों होननानै बे ओ गोसोम गाबखौ होनाय जायो
औ औ नंगौ
बेनिफ्राय जोङो बे ओ ओ जेब्ला मोनाबिलि समावहाय मोसौखौ लाबोफिनो अब्ला बे समाव जों मोसौनि मुङै ओ फागा गोदानबो ओ होनाय जायो एबा गसाइनि सेराव बे फागा गोदानखौ आलारि बाथि सावनानै बावउखांनायनि उनावहाय बे मोसौ जोङो ओ मोसौखौ बेजों खाबथाना खाबथानाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो बैसागो
उम
बोथोरखौ एबा बैसागो फोरबो जों फालिनाय जायो बेवहाय जोङो गिबियावनो ओ बैसागो फालिनो थाखाय जोंनि ओनसोलावहाय ओ बे से बैसागोनि सिगांनो न' बां जि जि बायदिसिना ओ सुस्रां सुस्रि खालामना लानाय जायो बेवहाय जोङो से बैसागोनि से खालारावहाय गसाइनि सेराव गसाइनि सेराव आरज गाबनायजों लोगोसे गोदिरखौ मान बावनाय उनदैखौ अननायहोनाय बायदि हाबाफारिखौ जोङो बैसागोनि से सानाव फालियो बिदिनोहाय
औ नंगौ नंगौ
से साननिफ्राय एबा नै साननिफ्राय बैसागु मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ रंजा बाजायो खुंनाय जायो जेरैहाय जोङो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो बोसोराव खनसेल' फैनाय बे बैसागो बोथोरखौ बरायनाय जों लोगोसे ओ गोसो गावबा गावनि गोसोखौबो गोजोनग्लाय होनो थाखाय जों बे बैसागो बोथोराव मोसानाय एबा रंजानाय हाबाफारिखौ फालिनाय जायो बेवहाय जोङो सुबुंनि न'खर न'खर ओ मोसा मोसा बेवहाय जा सुबुङा जा हरो रां ओ रां माइरं बेफोरखौ जोङो ओ लाबोनाय जायो बिदिनो ओ बैसागो बोथोरखौ बरायनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो बैसागो बोथोरावहाय ओ गोदान बिफांनिफ्राय बे फांनि बिलाइ सिरिनिफ्राय गोदान बिलाइ खिलियो बिदिनो बारदै सिख्लायाबो बैसागु बोथोरखौ बरायफैयो मोसानायजों लोगोसे ओ अखाबो लाबोनाय जायो बारदैसिख्लाया बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बै सागो बोथोरखौ खुंनाय जायो आरो लोगोसेनो ओ नै बैसागोनि नै फालारनिफ्राय खायसे खायसे आबादखौ एबा आबादफोर मावनो थाखायबो ओ जागायनाय एबा जुरिजेननाय जों नुनो मोनो जेरैहाय बैसागु समावनो जोङो ओ जेरै दैज्लांनि आबाद मावनो थाखाय खोथिया फैयो बे खोथिया फैनायखौबो जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोननाय जायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बै सागो बोथोरखौ माबायदि फालियो नोंथाङा सुंदयै फोरमायथि फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन नोंथां ओ थारैनो जोंनि गामियावबो गोदोनिफ्रायनो आजौ आजौमोननि समनिफ्रायनो खुंबोनाय बायदि गाजा गोमजायै खुंबोनाय बायदि दासिमबो खुंबोगासिनो दङ जोंनि गामि बेयाव गासैबो जयै बोराइ बेन्थ सेंग्रा सिख्ला आरो गथ गथाय सब गासैबो लोगो नांनानै बैसागु फोरबोखौ जोंनाया फालिबोगासिनो दङ गोदोनिफ्रायनो खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै गामि गामि मागिहैनाय जा एसे एनै मोनबोयो बिब्दिनो बिबथिं हैबाय था बिबथिं मोसायै मोसायै ओ नावमान बिनाव नावमान बैनाव नावमान बिदि मागिनानै लास्ट सम खालि जोंनिया खाना जानाय जायो आरो बिदिनो बैसागु बो बोथोरखौ बरायनाय नामै जौ सेरेब बेदर बिब्दिनो बिनि उनाव नैथियाव जोंनिया बैसागु फोरबोआनो जाबाय जोंनिया काति बो काति बैसागु बिहु जायखौ जोङो आंखाल बैसागु होननानैबो मिथियो जाय समाव सुबुंफोरनि नखर नखराव माइरं दैरं गासैबो फ्रायानो जोबफ्रामो आरो बेनिखायनो बेखौ आंखाल बैसागु होननाय जायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै काति गासा सावनाय एबा सखाफोर होनायनि बागै एसे सुंदो आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
नोंथाङानो सुंदयै फोरमायना होदो दे आंनो
औ जागोन बे जा काति गासा सावनाय बिनि सोमोन्दै आं इमान गोलाव होनला सुबुंफोरा बे समाव आंखाल नुजाथिनाय समाव जाहाथे गसाया गसाया माइनि ओ जा माइनि आबाद मावनाय बेखौ बिदां भरा खालामनानै हरो जाहाथे माइ आबादा ओ मोजांनि सायाव मोजांसिन जायो बेनि थाखायनो बे ओ जा आंखाल बैसागु काति गासा बे फुजाखौ जोङो होयो आरो सखाआरिया आबादखौ जाहाथे जा जानानै नस्थ खालाम लाङा बेनि थाखाय ओंखायनो बे जा काति गासा आबाद ओ काति गासा ओ फोरबो बेखौ जोङो फालियो आरो सुबुंनि औ औ नंगौ सुबुंनि नखराव बेफोरबायदि फालिनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंनिया दोङो मागो मागो बैसागो जेनेबा मागो बैसागो बे समाव गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव गोजोननाय आरो ओ फिथा जानो हांखुर लुबैनाय जों नुजाथिनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां फिथा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सावनाय जायो बेफोर जेरै एन्थाब लावदुम नालेंखरनि फिथा थावनि फिथा बेफोरबायदि गोबां फिथाफोर सावनानै बर'फोरा जाबोयो नोंथांमोना बेफोरबायदि नोंथांमोननि गामियावबो फिथा सावनानै जायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां ओ जेरै मागो बैसागो होननानै बुङोब्लाथाय बेयो मोनसे जानाय लोंनायनिनो बैसागो एबा दिन होननानै जों सानना लानांगोन मानो होनोब्ला बेवहाय बे समाव जोङो आबादखौ आबाद मावखां मा मावखां जोबनानै फोबखांनायनि उनाव जा जों फसल मोनो बेखौखांनायनि ओ उनावहाय बे बोसोरा सफैयो बे बोथोरावहाय जोङो ओ फिथा फिथाजों लोगोसे जों बेवहाय ना बेदर जौ गोरान जौ गिसिबो जानाय जायो बिदिनो जोङो मागो फोरबोखौ फालियो एबा बरायनाय जायो जेरैहाय जोङो फिथा सावनाय फिथा सावनाय बुङोब्ला जोङो फिथाखौ फिथाखौ जोङो बायदि रोखोमै मोननो हायो जेरैहाय फिथा हुगुमा एबा फिथा लावदुम बेनिफ्राय फिथा एन्थाब बेनिफ्राय फिथा सिथाव ओ आरो जायखौ बुङो जोङो
औ औ नंगौ नंगौ
बानायनो थाखाय जोंनो औवा हासुंनि गोनांथि जाना फैयो जों औवा हा सुंदोंहाय बे फिथा हासुंखौ बानायनाय जायो बेखौनो जोङो बुङो फिथा हासुं बिदिनो जोङो ओ खायसे खायसे ओन सोलावहाय एबा जोंनि ओनसोलावबो ओ फिथा खौ सिबिं ला नालेंखर बिदिजोंबो सावनाय जायो आरो ओ जोंनि ओनसोलावहाय खायसे खायसे नखराव गुरु मेथाइ जोंबो सावनाय नुनो मोनो जों बे फिथाखौ बिदिनो ओ आथिखाल मुगायाव गोबां ओ लारुबो बानायनाय जायो जेरै नालेंखरनि लारु गाजर लारु ओ सिबिं लारु बिदिनो गोबां बायदिसिना लारु बानायनाय जायो बिनिफ्राय आरो ओ
नोंथां हेल' ओ जोंना थ' दा टाइमआबो जाबायमोन ओ नोंथांजों रायलायनानै गोबां गोजोननाय मोनदोंमोन आसा खालामो ओ बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि ओ बागै नों थांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिनथिनो मोनबाय ओ आरो नोंथांजों रायलायना गोबां गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो ओ इयुनावबो नोंथांजों रायलायनो मोनबावगोन होननानै ओ दिनैनि थाखाय खुलुमनाय ओ बिसोनोसै खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ